खोनादों ना? हेलौ
ओं खोनादों। औ खोनादों उम औ मोजाङैनो दङ नोंथाङाबो
औ औ दोङो मोजाङैनो दोङो दे।
गा
होमबा दा जोङो मा सा सावरायलायनो।
ओ हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
औ जागोन दे जागोन।
ओ हारिमुनिनो मोनसे बाहागो जेरैहाय मोसानाय बैसागु गु मोसानायखौ लाग्रोनोसै ओं ओं दायो नोंथाङा बुंग्रोनो नामा?
औ दे आं उनि दे हे। बैसागोआवथ' जोङो बयबो गाजा गोाजजा रंजायो नङा होमबा? जोंनि गामिफोराव अ नोंसोरजयाबो रंजायोना?
औ नंगौ जोंनिथिंबो रंजानाय जायो।
औ बे मोसानाया सानबेसे जायो? नो
औ। गोदोनि दिनाव थुन ओ दान मोनसे जायोमोन नाथाय आथिखालाव समजों लोगोसे गोरोबफानानै जोंनि थिंबो ओ स्नि दिनसिमल' खुंनाय जायोसै बैसागुखौ। बेनिखायनो मोसानायखौबो स्नि सानसिम ओं। स्नि सानसिम सानाय जायो। ओं दा बहायो जोंनिया ओरैबायदि मोसानाय जायो ए थाखो राननानै जेरैहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मोनसे आरो बिनिफ्राय सेंग्रा सिख्लानि। माने लाइमोनफोरनि मोनसे बेनिफ्राय आरो बोराय, बुरै एबा हाबा जानाय बैसो गाहेला बि बिसोरनि ओ मोननै ग्रुप बेबायदि बानायनानै मोसानाय खौ जोंथिं नुनो मोननाय जायो ओ नों नोंथांमोननिथिं माबायदि?
जोंनियावबो बिदिनो। बिदिनो जोंनियावबो खोलोब खोलोब माबानानै राननानै मोसानाय जायो। सान स्निखौनो मोसा जानाय जायो जोंनियावबो स्नि सानखौनो मोसायो।
औ औ जोंनिया मोसायोब्ला
औ। दे बुंलाय
आं मोनसे खोथाखौ होननो नागिरदोंमोन जे ओ मोसायोब्ला बैसोर जोमा ओ जायनिखि मोसागोन बैसोर हानजानो जाय न'खराव मोसाहैगोन बै न'ख न'खरनि। ओ बिगोमाया माखासे। दान हद हरनाय जायो जेरैहाय ओ माब्लाबा रां आरो माब्लाबा माइरं दाउदै बेबायदि हरनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बिसोरो उन्दै उन्दै फोरबोला बिसोरो गिदिर बैसोआव गिदिर जायोब्ला फिसोरखौ खुलुमनानै बोर लायो बेनिफ्राय गिदिर फोरा बिसोरनो बोर होनानै हरनाय जायो आरो।
औ औ जोंनि जाबो बिदि बिथिं औ दोङो दोङो दोङो जेरै जोङो बैस सागोआव गेदेर खौ खुलुमोब्ला जोङो मान होनो आरो बैसागु मोस थ' जोंनिया नङा होमबा गासैबो जोङो गासैबो खौसे मोसानाय जायो।
ओ ओ।
अ बिदि मोसायोब्ला अनलायनाय थायो जोंनियाव नङा होमबा जोंनि समाज सुबुं माहारियाव नों मोसायोना मोसाया नोंलाय?
ओ बर' सिख्ला हिसाबै आंबो मोसानोखौ रोंगौ।
औ औ मोसायोना औ मोसानांगौ दे। बे मोसानायाव मा मा गाननानै मोसायो सिख्लाफोरा?
ओ जोङो हिन्जावफोरनि गाननाय जेरैहाय दख'ना ओ बांसिनै दख'ना गोमो गाबनि गाननाय जायो बेनि उनावहाय ओ ब्लाउस गोजा ओ आर'नाइ जानजियाव खानाय फालि ओ रेगे गे रेगां फास्रा लानानै जोङो मोसानाय जायो बेनिफ्राय ओ गाननाय जोमनायजों लोगोसे मोखांखौबो जोङो समायना खालामनो थाखाय बुस सोर गोदानजों औ बोसोर गोदाननि बिलाइ खिलिनायजों लोगोसे जे जों गाव गावनि महरखौबोसो समायहो थाखाय माखासे ओ देलायनाय ए जेरैहाय खाजल फुनो ओ मेकाब खालामनाय जायो औ खानायखौबो सफा खालामनानै खौबो बिबार थुनाय जायो खात्रि बिबार थुनाय जायो जबा बिबार थुनाय जायो जायो बेनिफ्राय दावआ ओं दावआ फिथाइया बेखौहाय जोङो माला सुनानै ओ मोनसे बिफां दङ बेवहायो ओ बे फिथाइ आ एसे नारसेबोबा सिबो सिबो जायो गोमो गोमोनि गोमो गो खाालारनि। ओ बेखौ माला सुनानै जोङो गानो आरो खेराबो गानो आरो खेरा बानायनानै
आदसा आङो बै माबाखौ फिथाइखौ मोनथि र आं दिनैसो खोन्थाफेरदों
औ जानांगौ दावा दावा फिथाइ होननानै जोंनिथिंजाय बुंनाय जायो ओं नोंथांनिथिं गुबुन मुंबो बुंनो हागौ ना ना जोंनिथिंजाय दावा फिथाय होननानै बुंनायजायो जायो आरो
अ बिथिंजायबो लायो जानो हागौ आं आरो बेफोरखौ बारा गुर होनाय जायाना सेंग्रा मानसि हिसाबै
औ औ
उम थिगानो मोजां नाङौ नङा होनोमबा बयबो मोसानानै रंजानानै बोसोराव खेबसे
ओं बेनि उनावनो जोंहा माखासे ओ दैज्लांनि मावनांगौ खामानि फैयोना बिनिख ओंखायनो दैलांनि खामानि मावनायनि सिगाङावनो रंजाखानांगौ। औ रंजाग्रोनाय जाखायो आरो।
खायो बाय ना होमबा।
औ नोंगौ। ओ आथिखालाव जोङो ओरैबो नुनो मोनो जे गोदो गोदायनिफ्राय ओ नख न'खर न'खर मागिनाय जायोमोन। जेनेबा मोसानाय जायोमोन ओ दा बे फोरावहाय माखासे बैसो गोनां सुबुं फोरा ओ जेब तु बर'नि मोनसे ओ लोंग्रा जौ जुमाय बेखौहाय बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ।
लोंनायावनो लोंनायावनो मा जायो। खायसे खायसे ओ बांद्राय फेनायावहाय माखासे ओ नायथावै जाथायफोर जानो नागिरा। अब्ला बेफोरखौहाय नोजोर बोनानै आब्रुथि लाखिनो थाखायहाय ओं बिनि थाखायनो मोनसे ओ गोदान मुगाजों गोरोबनानै मोनसे सान खांथि खालामनानै ओ मोनसे गामियाव नङाबा मोननै मोनथाम गामिजों लोगो नांनानै मोनसे फांसन एबा प्रग्राम खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओं बेवहायनो मोसानायबो जायो आरो बेवहायनो गेलेनाय ओं गेलेनाय फोरबो होनाय जायो।
गेलेनाय बा बादायलायनायफोर होनाय जायो नङा होमबा अ बैसागोजों जोङो लोब्बा लाखिनानै गोबां जोङो फोरबोखौ लाखि नाय नङा होनबा माखासे बादायलायनायखौ लाखिनो हायो।
ओं ओं
जोंनि उन्दै-उन्दै खुदियाफोरा बेयाव बाहागो लानानै मोनसे गोजौ लेबेलाव बाहागो लाखिनो हानायनि मोनसे गो-गोसोखौ माने गोग्गा खालामनो हानाय बेदि मोनसे केपासिटि फैयो नङा होमबा।
ओं नंगौ
ओ
बेनिफ्राय बिसोरनो थुलुंगा होनो थाखाय जाहाथे बिसोरो बेफोरखौहाय उनसिमहालागै लांबाय थायो। जायो बेनि थाखाय माखासे बान्थाबो होनाय जायो। ओ बै आफादनिफ्राय खुंग्रा आफादनिफ्राय
नंगौ दे
बिदिनो बेबायदि फांसनावहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नायफैनाय जायो आरो आथि खालााव नुनो मोनदों जे ओ बर' हिसाबैहाय बर' मेथाइ खनग्रा एबा माखासे फावखुंगुरफोरखौहाय लिंहरनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ औ लिंनाय जायो ओं गोबां ओंखारबाय नालाय नङा होमबा
ओं जेरैहाय ओ बिसोर खौ बिसोरजों लोगोसे मा ओ बिसोरखौ बिसोर फैगोन होनोब्ला माखासे गामिनि ओ फांसन नायनो मोजां मोनो बेवहायलाय मानो थांनो? होननानै सानग्रा मानसिफोराबो जे सासे ओ मोजां मानसि फैनो नागिरदों बेखौ नायनो होननानै थांनो गोसो दुंखांनानै थाङो जायजोंहाय बै खुंग्रा मानसि फोरा माजायो ओ गोजोन्नाय मोनो आरो जे गावसोरखौ बै जोङो समाजा हेफाजाब होदों होननानै ओं नोंथांनिथिंबो बेबायदि बिदि खुङो जानांगौ
औ खुङो खुङो जोंनि गामियावनो खुङो। आंबो बेयाव माखासे एक्टिभ रल लानानै आं खामानि मावबोबाय। बे रंजा लि बैसागो सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय जायो बोसोरफ्रामबो
द'
ओं बिब्दिनो जायो खुंनाय जायो
औ औ उम बुंनांगौ मोजां।
ओं हारिमुखौ लाखिनायनि मोनसे आयदा
बेफ्राय बेे भेरसायाव जे हायाव हा-हानायाव माबा थुबबाय नामा बेखौ मा बुङोमोनथाय
औ ओ बेखौ गनसि थुनायखौ होननानै बुंदोंना नोंथाङा?
अ औ औ
ओ गंगोन होननानै बुङो जायनाखि बर'नि दामजु जाय जाय टेकबो मोनबाय ओं
औ औ नंगौ दे औ अ बेखौ एसे कनफिउसन दोंमोन आं मा ना मोननानै
औ ओ औ। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजो हौआफोरा बेखौ लानानै दामनानै मोसाबोदों आरो हौवा फोरा हौवाफोर गैयाबोला बिसोर ओ खाम दामनानै होआब्ला बिसोरो बेखौनो दामनानै ज ' जथा दामनानै मोसाबोदोंमोन आरो उम।
औ बे गैयाब्ला बे दामोमोन आरो न'
ओं ओ खामखौथ' हौवाफोरासो थिखोनानै दामनो हायो होननानै हायो नालाय बेनिखायनो जेब्ला बिसोरो हिनजाव फोर गोजाबोला बे गंगोना आरो थरखा बेखौ बिसोरो थिखोनो हायो नालाय बेखौ लाना दामनानै मोसायोमोन आरो मेथाइ खनै खनै
औ
बिदिबा दिनैनि टपिक हो दिनैनि टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओं दे।